हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
अ औ खोनादों औ आं औ नोंथां आं नोंनो मोनसे ए ओरैनो नोंथाङा मा दा मा खालामबाय दं?
आङो ओरैनो दङ' नोंथाङा-नोंथाङा बुंदो आंजों मा खोथानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोमोन नोंथाङा?
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि बागै आं एसे सावरायनानैसो आं नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। दा औ दा नोंथाङा ओरैनो बर'नि मादाव मा - मा ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंगौ आङो बर'नि ओंख्रिफोरनि मादाव आङो दा नाफाम बेखौ आङो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गोथाव मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ
आरो थिग बेबायदिनो गोबांफोर बर'नि जोंहा ओंख्रिफोर गोथाव-गोथाव ओंख्रिफोर दंबावो। थिग बेयावनो आं दा गिबियावनो बे नाफाम ओंख्रिखौनो बुंग्रोनोसै नामा होमबा नोंथां
औ बुंजागोन दे
औ बेखौ माबोरै बानायो माबोरै जायो होनना बुङोब्ला नाफामखौ बानायनो बुं होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो नांग्रोगोन ना-ना गोरान नङा होमब्ला?
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंनो थास' नांगोन।
औ
जोङो गिबियावनो नाखौ
औ
फोरानग्रोनानै लायो आरो नोंथां।
उम
गोरान खालामनानै आरो बेयावहाय हा
थास' थास'आथ' जोंहा न'आवनो गासैयाबो थाखाजोबो न'नि बारि बारिनो। बा लामा सामा फोराव मोनखायो बे थास'नि बुगाखौहाय जोङो लाबोनानै।
उम
फिसा-फिसा हानानै जोङो बेखौ देनाय जायो आरो ना नोंथां नाफाम औ जोङो बेखौ दिंखियाव बा उवाल बा सोरहाबा गायहेन सोरहाबा बिदिनो देयो आरोना नोंथां देनानै बे खौ गुन्दै खालामनानै सोरबाबा लारु बानायो आरो सोरबाबा ओरैनो दोननानै बेखौ भयामफोरावहाय सोना दोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवानि हासुं बानायनानै बेवहाय जोङो सोनानै बेखौ ओ उनावहाय जोङो जिगाब बा बायदि नाराफोरजों जोङो खफा होनानै दोननाय जायो आरो अब्लाना जोङो बेखौ गोबाव सम सिम जाजायो आरो नोंथां बेखौ बोसोर बोसोर। औ थिग बेबायदिनो बेखौ बानायनाय जायो नाफामखौ आरो
औ
नाफामखौ बानायखांनानै माबायदि सङो? जानो समाव नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नंगौ ओरैनो थ' जोङो नाफामखौ जानो होनोब्लाथ' जोङो हायो गोबां रोखो खोमै जों जानो हायो जेरै थास' बिसंफोरजोंबो जों जानो हायो। आरो बेबायदिनो गोसोबायदि जोङो ओंखामफोरजों ओरैनो जानो थाख इसे एला एवनानैबो जोङो जानो हायो थिग बेबायदिनो। जोङो ओं गोबां ओ नाफामखौ जोङो गोबां मैगंफोरजोंबो जोङो बर'नि मा मा मैगं जायो बेफोरजोंबो जोङो एसे एसेबाबो होनानै जों जानो हायो। आरो जोङो बे नाफामनि मोदोमनायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनो। आरो बिनि गेजेरजों जोङो बे ना फामाथ' जोंनि बर'नि बयनिबो माने फेभ्रेट जाहैबाय। जायनि जाउनाव जोङो बेखौ गोसो बायदि जोङो ओ-बाथोनानो जा माबा माबा मोनसे ओंख्रिफोरावनो जा बेफोराव जोङो होनानै माने। जोङो गोसोबायदि जानो हायो आरो नोंथां ओम।
बेखौ बानायनायावहाय संनायावहाय जोंनो खारै नांगौ जायो नङा होमब्ला?
औ औ नंगौ।
खारैआथ' जोंना गोनांथार
औ नंगौ
नोंगौ बे खारैखौ जोङो न'आवनो। दिहुनन्नानै बानायनानै लानो हानाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ।
बेदिनो जोङो नाफामखौ देनाय जायो आरो नाफाम देनायाव जोंनो। ना बायदि ओ-जिखुनु नायानो जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ
ज-जेरै ना फिसानिबो फिसा थायो गिदिरनिबो गिदिर थायो नोंथां। मोननि ओनसोलाव बांसिन माबे नाखौ दे ओ-नाफाम बानायनाय जायो नोंथां?
औ जोंनि एरियाखैथ' बे नाफामखौथ' जोङो बांसिनानो जोंनि एरियख बै बांसिनानो ना फिसाफोरखौ जों बानायनाय जायो जेरै ना सें ना गरि बा फिथिग्रि बायदिसिना जोङो जि नाखौ जों मोनो बां सिनानो जोङो बेफोरबायदिखौ बानायनाय जायो आरो जायनि जाउनाव जोङो जेरै ना गेदेरखौ आं जोंनियाव बा जोंनि एरियाखै बांसिन बानायनाय जाया मानो होनोबा जोंनि ना फिसाखौ बांसिन मोनो जायनि जाउनाव बेखौ जोङो फोरान नानैनो जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावहायबो बे ना फिसाखौनो बांसिन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे जोबोरैनो गोथावसिन जायो नोंथां
औ
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो औ
ओमफ्राय आं नोंथांनाव बर'नि मोनसे ओंख्रि सोंबावनो नागिरदोंमोन नोंथां ओ ओरैनो ओ नोंथांमोननिखै अनला ओंख्रिखौ मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां अनला ओंख्रिखौ जोङो मा रोखोमै जायो होननानै बुङो जोंहा गोबां मुवा बेसादजोंनो जोङो जानो हायो गासै जोङो जानो हायो जेरै गोबां दङ नङा होमबा जेरै ना ओमफाय ना ला नानिफ्राय लानानै बेदर सिम जोंना गोबां थायो नङा होमबा दाउ बेदर बेदर बा जेरै हांसो बेदर
औ
फारौ बेदर थिग बेफोरबायदिनो नाफोरबो थायो नायाबो गिदिर फिसा आरोबाव जोंहा अनला ओंख्रिखौ मिखिबो जानो हायो मिखि जेरै थाइगि थाइजौ थाइस्रि बेफोरजोंबो जानो हायो आरो गोखा गोखा बिलाइफोरजोंबो जेरै मुथ्रु बिलाइ मुथ्रु बिबार आरोबाव गोबां थाबावो ना बा थिग बेफोरबायदिनो आरो जों लोगोसे हाग्रानि बा जोङो फोनानै मोननाय मैगं लाइ लाफा मुला थिग बेफोरबायदि जारि बिलाइ बेफोर जोङो जानो हायो नोंथां जाय जेरै गोसो बेनि अनगायैबो जोंहा दाउजों अनला बे दाउजों मा होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौ जोंनि फोरबो बायदिसिना ओ हाबा हाबा बिबा हाबायावबो जोंहा बेखौ संनाय जायो आरोना
औ नंगौ
अनला ओंख्रिखौ जों दाउखौ जों जोंनो हाबायाव जोंनो हाथासुनि हा बेहाय नांथारगौ जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे अनला ओंख्रि आरो दाउजों बे हाबायावहाय बाहायो नामा नोंथां?
औ जोंनि साइड बैखैबोथ' जोंनिखै अनला दाउ बेफोरखौबोथ' जोंखैबो जायो नोंगौ हाबा बिबायावबो जोंनिखि बाहायनाय जायो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंनिखिजायबो बे अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमै जा ना हायो जेरै गोखैजोंबो जानो हायो। आरो बिनि गेजेरजों गोखा मैगंफोरबो जानो हायो। आरो बिनि गेजेरजों जोंङो मुलाफोरबो फोराननानै मुला गोथाङानो जा जोंनो मुला गोरानानै जा बिसोरजोंबो जोंङो जानो हायो आरो गेजेरजों जोंङो गोबां अनला दाउ होनोब्लााथ' जोंङो बयनिबो फेब्रेट होनजायो आरो जोंबो बिराद मोजां मोनो। आरो जोंनि एरियाखै अनला ओंख्रि होनोब्ला फ्रायानो जाफ्रामजोबो ओमफ्राय बिनि गेजेरजों अनला ओंख्रियावथ' जोंहा खारैजोंसो संनाय जायो जायनि जाउनाव जोंङो गोखै होयोब्ला जों खारै होआ आरो बिनि गेजेरजों माबा मोनसे बेदरफोरजोंबाथाय जोंङो खारै होनाय जायो। बेबायदिनो जोंङो गोबां अनला ओंख्रिखौबो जोंङो गोबां रोखोमै जोंङो संनानै जानो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो गोखैयानो जा गोखायानो जा बा ना बेदरानो जा औ बिदिनो हायो आरो ज
एम्फौ एनला बायदि जेरै लाथा एम्फौ बा गुमा जोंबो जानो हायो नङा
औ औ औ नंगौ नंगौ औ बेफोरजों जाबाबो बिराद गोथाव मोनजायो।
औ नंगौ बेफोरजों जायो अब्लाबो जोंहा खारैखौ नांगौ जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ
नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो जोंङो अनलाखौ माबायदि देयो होनना बुङोब्ला माबायदि संङो होनना बुङोब्ला जोंङो गिबियावनो अनलाया जोंना माइरंनिफ्रायनो जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ
औ माइरंखौ जोंहा गिबियावनो सोमनानै दोनो बे खौ गुरै जानायनि थाखाय अब्लासो बियो देनायावहाय मोजां ज ना गुन्दै खालामनायावहाय अ बेखौ देनानै लायो। लानानै जोंङो जा जेरै दाउजों दाउखौनो बुंबाय आंङो दाउजों संनो जों दाउखौ गिबियावनो थाव गुबै बा बायदिसिना मस्ला मस्लि फोर खौ होनानै जोंङो एवफ्रामग्रोनानै मोनजासे एवफ्रामनानै लाबाय लानानै उनावहाय जोंङो बे खांनानै दोनथ'बाय आरो बिनि उनावहाय सारायावहाय दै हरबाय हरनानै बे दैया ग्लब ग्लब गोदौओब्ला जोंहा अनलाखौ सार स्रि होनानै खारै होबाय नांगौ जखानि आरो खारैखौ होखां आरो जोंहा बे एवफ्रामनानै लानाय दाउखौबो सारायावनो हरबाय हनानै आरो नांगौ मस्ला मस्लि संख्रै बेफोरखौ ओ जखानि होनानै साखिनानै जोंङो बेखौ फोमोननानै खांनाय जाबाय आरोना नों
औ
बानायनाय जायो
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेरै मेल मिथिं दावथिंफोरावबो बे अनला ओंख्रि खौ जानाय जायो नामा नोंथां?
औ नंगौ अनला ओंख्रिफोरखौ जेनाखि मेल मिथिंगानो जा बा माबा जे हाबा बिबैयानो जा जोंनिखै नोंगौ संनाय जायो। ओमफ्राय जोंनिखि बिदिनो गोस बायदि सोरजोंबा सोरनिखिबा दाउजों संनाय जायो सोरनिखिबा बिदिनो आलुफोर होदेरनानै संनाय जायो बेबायदिनो आरो अनलाजों जाबो ओ संनाय जायो जायनि जाउनाव अनला ओंख्रि होनोबाथ' गोथावनोखा नालाय। बेनिखायनो बे अनला ओंख्रिखौ जियानो जा आलुआनो जा माबा मोनसे ओरैनो दाउ बेदरानो जा बा अनला गोजायानो जा बेबायदिनो ओरैनो संनानै निरामिसयैनो खायसे खायसे जायो आरो बिनि गेजेरजों बिदिनो हाबा बिबा बा मिथिं बिदिनो गामिनि माबा मोनसे ओरैनो फोरबोफोरावबो जोङो ओरैनो जानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ होनबा नोंथां जोंनि रायलायनायाबो समा एसे जाबाय बेनिखायनो नोंथां होमबा एसे दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे जागोन बिदिब्ला नोंथां।
औ दे होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोनथोंसै।
औ